हेलोव नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन गोजोन्थों नोंथां।
थांङा दायो मा खालामगासिनो दंङ?
आं दा ओरैनो दंथ'यो
ओ नोंथांजों आं कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आथिखालावबा गोदोनिफ्राय दासिम बैसागो फोरबोखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो नों इसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांजों
अ जागोन दे नोंथां फोरमायगोन
औ बिदिब्ला जों गुबै आयदायाव फैसै नोंथां
अ जागोन नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बा जायगायाव बैसागोखौ माबोरै फालियो नो नोंथाङा सुंद्रयोब्लाबो एसे फोरमायनो हागोन ना
जोंनि ओनसोलाव
औ औ
जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ गामिनि बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय लोगो नांनानै गा गामि गामि मोसायो न'खर न'खर थांनानै बिदि मोसाना मागियो माइरं रां बायदिसिना
औ
बेनो आरो ना
औ नोंथां नंगौ
ह
ओ नो नोंथां नोंथांमोनहा जे बैसागुयाव बैसागोनि बैसाग बा सैद दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय जे बैसागो फालियो बै फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव फालियोना फालिया नोंथां
जोंनियाव बे फोरबोखौ फालिनाय जायो मानो होनबा बे बर'फोरनिनो मोनसे नेम गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय
औ
बेनिखायनो बेखौ दा रावबो गारा गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानायखाय बेनिखायनो बेखौ जेरावबो फालिनाय जायो जोंनि जायगायावबो फालियो
औ औ
औ
ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनोबा बुंजागोन नोंथाङा आरोबाव
औ आं मोनसे सोंथि सोंगोन होनबा नोंथांनाव
औ नोंथां
ओ बैसागो मोसानो थांनायाव
औ
बर'फोरा मा मा दामजु लोगोआव लांफायो
ओ नोंथां जोङो गोदोनि दिनावहाय जोङो गोबां रोखोमनि जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं गंगोना बैफोरबादिनो थरखा बायदि रोखोमनि दामग्रा आगजुखौ जोङो लांनाय नु नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखाल मुगायावहाय आङो एसे नोजोर होनानै मोनदों दि बा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव सेरजा आरो गंगना बै मोननै दामग्रा आगजुखौ आङो बाहायनायखौ नुनो मोनाखै नोंथां आरो बेनि अनगायैबो आं मिथि मोननाय गोबां दामग्रा आगजु दोंबावो बैफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय बाहायनाय नुवाखै नोंथां मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव जों बांसिन सुबुङानो ओ बक्स दामग्रा आगजु बाहायनानै जोङो मोसानो थांनायखौ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो आं बैफोरखौ बैफोर दामग्रा आगजुखौ बाहायनानै मोसानायनि सायाव एसे बुंनो सान सानदोंदि जे जोङो औ गोदोनिफ्रायनो जों खाम सिफुं सेरजा जथा बायदिसिना हारमुनि जाबस्रिं गंगोना फोरजों लानानै जों मोसायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव गेजेर ससेनिफ्राय जों बे बक्सखौ बाहायनानै मोसायोब्ला जों जोंनि बैसागो फोरबो फालिनाय जानाय नङा जोंनि हा जोंनि बे दामग्रा आगजुफोरा गोमालांनो हमगोन लासै लासैनो बेनि थाखायनो औ आङो जे जोंनि जोंनि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबाददि बक्स लानानै मोसानाय खौ नुनो मोनो जानांगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथांमोना जे बैसागोआव मेथाइ खननानै जे मोसायो बै मेथाइफोरखौ फोरनि मुंखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां आं मेथाइफोरनि मुं खौ बावगारना दोङो नोंथाङानो हायोबा एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां जोङो बैफोरबायदिनो बैसागोआव जेरैहाय जोङो सेंग्रा सिख्लाजों एदावलायनाय जंखायलायनाय दुखु दाहानि मेथाइ बैफोरबायदिनो सासेया सासेखौ जंखायनाय सासे सासेखौ एदावलायनाय बेफोरबादिनो औ गोबां रोखोमनि मेथाइ खननानै एदावलायनानै जोङो ओ जोङो रंजायो मोसायो आरो नोंथां
अ नोंगौ नोंथां
औ ओ नों नोंथांमोननि सोलावहाय आरो बैसागु बिदाय हिसाबै जे फांसन बा मेला खुंनाय जायो बैफोरबो खौ नोंथांमोननि ओनसोलाव खुंनाय जाया जाया नोंथां एसे फोरमायनो हागोन ना
जोंनिजाय फांसन खुंनाय जायो
औ औ
खिन्थु बारा गोदोर ना फिसा फिसा
औ नंगौ थारैनो नोंथां ओ नोंथांमोननि बे फानसन बा मेला खुंनायाव मा मा दोरोङारि खेला बा स्टेस प्रग्राम आरि बैफोर बैफोरखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
जा बैसागु फोरबो जानायनि सिगां
औ औ
सानजौफुनि समाव
औ औ सेसे रिंगा समाव औ नंगौ
बैसागिनि खेला हिसाबै काबादि होनाय जायो खारनाय
औ
गोजान गोलाव बारनाय
औ नंगौ गोजौ बारनाय औ थारैनो दिरुं बोलायनाय औ औ
हांसो हमनाय
औ थारैनो नोंथां
थालिर बिफां गाखोनाय बायदि होनाय जायो आरोना
औ बैफोरनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन खेला होबावनाय जाया नामा नोंथां
बेफोरनि अनगायै दा जोंनि ओनसोलखिनियाव आं बिदि गुबुन खेला होनाय नुवाखै
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो साननैनि बा सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो गामि खाथिनि फिल्ड बा फोथार फोथारफोरावनो जा बिदिनो बैसागो बिदाय हिसाबै जोङो जोबथा सानखालि मोनसे प्रग्राम लानानै खुंनाय जायो बे प्रग्रामावहाय जोङो बायदिसिना रोखोमनि गोबां खेला जेरै बारनाय खारनाय रोजाबनाय मोसानाय बैफोरनि अनगायैबो आरो बै साननै जोबथा सानखालि जों मोनसे गेवलां मेल हिसाबै फालिनाय जायो बे गेवलां मेल खालि जोङो सासे गेदेमा सुबुं बा मेथाइ रोजाबगिरि सुबुंबो जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जायो नोंथां बैफोरबादिनो जोङो औ बेफोरबायदिनो जों जोंनि बैसागो बिदाय हिसाबै फालिनाय फांसन- खुंनाय खुंनायखौ जों बेफोरबायदिनो खुंबोगासिनो दङ नोंथां दिनैसिमहालागै
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला बुंजागोन
अ नोंथां आं मोनसे सोंथि सोंनायदों नोंथांनाव
औ औ
बैसागु मोसानानै
औ
न'खर न'खर थांनानै जि मागियो माइरं रां बायदि
बेखौ मागिनाया औ
मोसाखांनायनि उनाव बे रां आरो माइरं मोननाय माइरंखौ जों मा खालामो
नोंथां जोङो बेनि न'खर बैनि न'खरजों मोसायै मोसायै गासै स्नि सानहालागै मोसानानै जोङो जाखिनि गरसे गरनै मोननाय माइरं बा फैसा जों बेफोर गासै मुवाफोरखौ जोङो ज' खालामनानै जेब्ला मोसाखांगोन अब्ला जों बै माइरंबा फैसा- खौ ज' खालामनानै जोङो मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो।
आ नंगौ नोंथां
औ जेरैहाय जोङो बैखौ गामिखौ खाथिनिनो दैसा जिङाव बा फुख्रिफोराव बा रायजोनि थानसालिफोराव जों मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जानाय बुङो जायखौ बे बेफोरबायदिनो जोङो जानाय जायो नोंथां औ
आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनि गोदो बर'फोरा बैसागुखौ सानबेसे खुङोमोन।
गोदोनि दिनावहाय जोङो आबै आबौनिफ्राय खोना खोनानो मोनबोनाय बायदिब्ला जों बैसागोखौ फ्राय दानसेयानो खुंफ्रामो जा खुंफ्रामो होननाय खोनानो मोनदोंमोन।
औ नंगौ नोंथां
थाय आथिखाल मुगायाव जोङो गासै स्नि सानहालागैल'सो खुंबोनाय बा फालिबोनाय नुनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे बैसागो मोसानायाव आइजो फोर बा हौवा माहारिया मा खसाब गाननानै मोसानाय नुनो मोना नोंथां?
औ आइजोफोरा गोमो गाबनि दख'ना
औ
आरो गो्जा गाबनि गस्ला
औ नंगौ नंगौ
आरो आर'नाइ लानाय जायो
औ औ
हौवाफोरनियाव आरो गामसा
औ
आरो आर'नाइ
औ औ नंगौ नोंथां।
गोदोनायाव आर'नाइ लानाय जायो
थारैनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबोबायमोन।
अ जागोन दे नोंथां
औ नोंथांजों आं नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबो खौ माबोरैहाय फालिनाय जायोबा माबोरै खुंनाय जायो बेखौ नोंथाङा आंनो फारसेनिफ्राय नङाब्लाबो गेजेर ससेनिफ्राय सुंल' संल'ब्लाबो आंनो एसे एसे फोरमायनानै आंखौ गोबां बाथ्रा मिथिनायनि थाखाय आं नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ नोंथां औ नोंथाङा आसा खालामो जे फैगौ बोसोरफोरावबो बैफोरबाददिनो जों जोंनि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ बेफोरबायदिनो गाजा गोमजायै खुंलांनो हाथों बैनि थाखाय आसा खालामनाय थाबाय नोंथां। औ दे बिदिब्ला नोंथां औ।